हेल'
औ मोजां नांनाय जायगाथिं था।
खोनाबाय जाबाय?
औ खोनादों। मोजां खोनादों नोङो।
ओ
ए दे बिदिबा जोङो दायो उम बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे राव सावरायज्लायनि ओ जेरै ओ जोंनिथि माने बर' फोराथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा नङा होमबा। बिनिखायनो जों दायो आबाद ओ नि सोमोन्दैनो सावरायनोसै ओ जोङो बर'फोरखौ नायोब्ला माने मिथिंगाजोंनो गोरोबदा गोरोबनानै थानायखौ नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा आबाद मावनानै जायो ओ जेरै माइ आब आबाद बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोर जेरै ओ मुला, ओ सबाय बेबायदिनो लाइ, लाफा बेफोर बायदिनो गुबुन गुबुन आबादफोर मावनानै जायो बेनिखायनो नोंथाङा एसे बुंनो हाग गोन नामा जों दा दासान्दि नोंसां नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावगासिनो दङ बा मा मा आबादफोर नोंथांमोननिथिं मावनाय जायो बेखौ एसे बुंनानै होदो।
ओ जोंनिथिं जाय जोंनिथिंजाय बर'फोरनि आबाद होनोब्ला जुखाम गायदों। आरो बिदिनो। सबाय बिमा मै गं आरो ओ जिं खा जोगोनाथ ओ बेफोर बायदि जोंनिथि जोंनिथिंजाय गायनाय जायो
औ।
औ
नंगौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो ओ थारैनो सैथो ओ नोंथां नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय जोंनिथिंबो बेफोरखौनो मावनाय जायो ओ ओ दासिमबो जेरै खुसेर बेबायदिनो जुखाम बेफोरो बेफोरखौ आबा आबा आबाद माव ओ मावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जेरै गय, ओ फाथै बेफोरनिबो आबाद मावो जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव दायो जि आं जि जायगायाव थायो बे जायगायाव गोबां माने गय आबादफोर मावनाय जायो ओ आरो हो जानांगौ नोंथांमोननिजिं ओ नोंथांमोननिथिंबो माइ आबाद मावो बिनिखायनो नोंथाङा माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो गुदिनिफ्राय इसे खोन्थानो हागोन नामा।
ओ माइ आबादखौ जोङो सिगाङावनो औ जोङो खोथिया फोनानै लाग्रोयो। फास्टाआवनो सेथियावनो खो खोथिया फोनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव जों फोथारखौ थाम थिम खालामनाय जायो बिनि उनाव थियाया जेब्ला लायो अब्ला फुनानै ओ माइ गायग्रा लिंनानै जोङो गायो।
औ। नंगौ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बेबायदिनो ओ जोंनि ओ ओं ओ जेरै मोजां बेबायदिनो जोलै नागिरनानैहा बेबायदि खोथिया फोनो थाखाय गिबियाव खोथिया खो ओ साफा खालामनानै बेबायदि सोमनानै नै दिनो मोजां दा गायो थाखाय जेसेबांखि आब बिसोरनि जखा लानानैसो खोथियाखौ फोग्रोयो बिनि उनाव माने ओ जेब्ला गायनायनि सम जायो अब्ला फुनानै बेबायदि गायनाय हाखौबो मोजांहै एवग्रोयो एवनायनि उनाव बेबायदिनो हालेवफिननानै जेब्लानोखि ओ हाया मोजांहै रुयो होमबानिया बेयावहा आरो जे माइखो गायो गायखांनायनि उनावहा बेबायदिनो जो सोमखोर जाबोयो बे समाव माने दैनिबो गोनांथि जायो। हासारफोरनिबो गोनां। थि जायो ओ आरो बेबायदिनो सानदुं अखा गासैनिबो गोनांथि जायो ओ माइ आबादनि थाखाय बेबायदि नांगौ। बिबांनि उम बेबायदि बोथोरफोरखो नांगौ जायो आरो थिग बेबायदिनो ओ सम सम लानानै ओ बेबायदिनो हासारफोरखौ होयो आरो लोगोसे बिनि उनावहा माने जेब्लानखि ओ माइआ बिबार बारो मोनो बिनि उनावहा ओम बेखौ हायो हानानै आरोबाव लाबो न सिम लांफिननानै रोगानानैहा बिखौ माने नायो नाखांनायनि उनाव बे माइ खो ओम बिनि उनावहा फोरानो जे नानि उनावसो बे माइखो हा ओ सौवो सौ खांनायनि उनावसो बेबायदि जानो थाखाय माइआ रेडि जाहैयो बेनिखायनो ओ माइनि जिथु प्रसेस बियो बुहुत गोलाव होननानै जों बुंनो हायो आरोबाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नोंथांनि नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावो आरो बे आबाद खौ माबोरै मावनाय जायो।
ओ जोंनिथिंजाय जि जुखाम आबाद जादों बिनि बागै आङो ओ ससे ओ होननो ससे बुंनो ओ फास्तआवनो जुखाम गायनो जोङो गलायाव थांनानै जोङो। बेगर जुखामनि जि बेगर जेखो गायगोन बिनि बेगर जोङो ओ बायना लायग्रोयो बिनि उनाव ओ खौ रेडि खालामनाय जायो।
औ।
ओ हाखौ रेडि खालामनानै ओ जि जुखामखौ जों गाय गोन बेखो ओ एसे गोजान गोजान गायनाय जायो। बिनि उनाव हाखौ हाखौ खोबनानै जेथिया दंफां रज'गोन अब्ला जोङो बेयाव हाखौ खोबाय थागोन। खोबाय थागोन माने ओ गोजौ खालामनानै होगोन हाखौ जाहाथे तेब बंफाङा ओ बोलोगोरा जायो। बिनि उनाव ओ रोखामनो दैबो नांगौ जायो। बिनि बिफांनो देरनो थाखाय दैबो नांगौ जायो। दै दै जोंङोब खामनो लागै होनां होयो आरो बिनि उनाव जुखामा बिबार बारो आरो फिथाइ थायो ओ जेब्ला जुखामा रायो अब्ला गोबाङानो गोरलैयावबो खानानै जायो। आरो गोबाङानो राग नान रानानैबो खायो। ओ जुखामनि गुन्दैब बानायनो थाखाय
औ आरोबाव बिनि अनगायै औ-औ
फोराननानै जुखामखौ ओ जिरनानै जिरनानै फोराननानै बेखौ गुन्दै मिलाव गुन्दै खालामनाय जायो।
आरो बिनि अनगायै जितु बरफोरा आबाद मावनानै जाग ग्रा होननानै ओ जोंङो सावरायबोदों बिनिखायनो दा बरफोरा आरोबाव मा मा मैगंफोर ओ जानो थाखै बे मैगं गोथांफोर मा मा गायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा आरो बिनि गेजेर दाव नोंथाङा बबे बबे मेगंखौ मोजां मोनो आरो माबोरै संनानै जायो बेखौ एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ बरफोरनि मेगं होनो मैगं होनोब्ला ओ मेनलि आं जानो मोजां मोनग्राया औवा मेवा सबाइ उम बेफोरखो जोंङो बारिफोराव मेवाखोथ जों बारिफोराव लायबानो जोंङो मोनो खिन्थु सबाइखौ जोंङो गायनाय जायो ओ आरो बिनि अनगायैबो बरफोरा ओ लाइ लाफा ओ जोगोनार सबाइ बिमा आरो मुला आरो कबि फुल फुल कबि
औ
आरो ओ जिंखा केरेला गोग खा ओ आरो गोबां रोखोमनि मैगं गायो।
औ दा नोंथाङा बे मैगंफोरनि गेजेराव आरोबाव बबे बे मेगंखो मोजांसिन मोनो आरो बेखो माबोरै संङो एसे बुंनो हागोन नामा? हेलौ
औ
अ खोनादों ना?
औ खोनादों ओ आं सबाय-सबाय सबाइजों दाउजों जानो मोजां मोनो। ओ फास्टावनो ओ जोङो सबायाइखो खारैजों जोङो रुनानै लायो। बिनि उनाव ओ साइदथिं दाउ बेदरखौ दाउ बेदरखौ संनानै जोङो लायो। सबाइया जेथिया ओ रुइगोन मोजां गुरै जागोन अब्ला जोङो सबाइखो दाउआव होनानै जोङो मोजाङै गोदौ होनानै ओ जोङो जायो।
औ। नंगौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय थारैनो बेफोरो नंगौ ओ आरो आंनि आंबो सबाइ मैगं औवा मेवाइ बेफोरखौ जानो आंबो जोबोद मोजां मोनो ओ दायो नोंथांजों ओ बे बर' फोरनि जि आबाद मावनाय ओ बिनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद ओ मोजां मोनबाय ओ बिदिब्ला जोङो दिनैनि जिथु सावरायज्लायनाय बेखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै ना‍?
ओ गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों।